खोनादों औ
औ बिदिब्ला जोङो नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दायो जिरायना दं थयो बार जादों आरो बिदिनो
औ नोंथां औ नोंथाङा दसे स सम ओरैनो दङ नामा
ओं दंथ'यो ओरैनो
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनियाव फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन नों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
ओ
जोङो दानि जुगावहाय बिफां लाइफां आरो बेफोरजों बानायनाय माखासे मुवाफोर बा आगजुफोर बेफोरनि बारै माबोरै जौगाबोदों बा रां खामायनो हाबोदों आ बे
उम हायो हानायालाय। माने जोंनियाव मा माने बे जोंनि गामि एरियायाव माने बांसिन बिफां लाइफांजों माने जौगानो हायो आरो माने। हमना ला जेनेबा बिगासे हायाव नोङो गयखौ माने फांनै फांनै खरि गायबाय आरोना मोनसे जायगायाव एसे बांद्राय गोजानबो गायनाङा आरो गयखौ एसे खाथि खाथि गायनानै माने बिगासे हायावनो नोङो मथा मथि पास स' था गय गायनो हायो आरोना, बे पास स'था गयआव माने नोङो देनांहाय बोसोर जाबा माने साथ बोसोरफोरजों थायो आरो गया साथ बोसोरजों थायनाय समाव नोङो खेबसे खागासेयावनो माने बिराद रां मोनगोन आ रो नोङो मोननाया, ओमफाय आरो नोङो सापातबो सापात बागानबो खालामनो हायो नोङो सापात बागान खालामबा माने साफात बागानाव बिराद फैसा दङ दानि जुगाव। माने ओमफाय सापात बागाना माने स सप्तायावनो माने सप्तायावनो, सप्तायावनो माने खाबाय थानांगौ जायो आरो सप्तायावनो बा बिलबो मोनगोन मासावनो मासाव बिल मोनो सापातनि ओमफ्राय बिदिनो मासावनो बिराद इनकाम जायो सापातनि फैसाया ओमफ्राय बेफोरबो गायनो हायो नोङो जेरै दामि दामि दंफां जेरै थिथा साफा हक चन्दन हक बेफोर माने बिराद दामि दामि दंफां माने बेफोरो माने फांसे दंफाङानो माने नोंनि लाइफआ माने आराम गोजों जाना थायो आरो माने फांसे दंफाङा जुदि गेदेर जानांगौबा दामि दंफाङा बिराद‌ दाम माने चन्दन दंफांफ्रा बिसोरो माने नोंनि न'खर सलायनाय, संनायफ्राव माने बिराद खामानियाव होयो आरो। बिदिनो दंफां लाइ फांफ्रा माने मोनसे एल आइ सि बायदि आरो जेनेबा फिक्स दिप'जिट होननाय जेनेबा बेनिफ्राय फैसा थाइसे थाङा आरो। जिर' बेलेन्स फिक्स दिप'जिट। फैसा थाइसे होआलासे बिनो नोङो माने देनांहाय नोंनि फिउसारनि थाखाय खालामना दोननो हायो आरो। बे माने नोंनि इजि स्टेप आरो बिना फैसा माने थाइसेबो होनांलायै। मोनसे प्लान आरो बेयो। बिदिनो गामि एरियाफ्राव माने बेफोरजोंनो माने थांनानै दं सोरबाफ्रा आरो गाम टाउन एरियाफ्राव माने बेफोरनि सुबिदाखौ एसे खम नुयो आरो। गामि एरियाआव माने बिनि बिनिफ्राय बेनिफिट मोननाया बां सिन दं आरो बिनि फ्राय फायदा। बांसिन मोनदों आरो ओमफ्राय बांसिनानो सोरबा सोरबा बिदिनो बानलु फुलिफोर बिराद गायगासिनो दं माने दा दाख्लैबावैसो फिथाइ साम फिथाइफ्रा माने फानखांजोब्बायानो ह सोरबा बिगाफा मा बिगायावनो माने जि फैसाफोर रांफोर आरजिबाय माने। बानलु बानलु फिथा फिफां गायनाबो बेराद फैसा खामायनो हादों दानि जोंनि गामि एरियाफ्राव माने। दा बानलु सेरसेयाव माने ओ थामजौ, ब्रैजौ माला बा नङाबा दाइनजौ गाहाम केजियावनो। जुदि जुदि सेख ओम जुदि सेजौ केजि बानलु सि बानलु बरननो हायोबा नोङो दाइनजौ खरै दाइनजि रोजा रां जायो आरो।
ओं।
उम से खुनथेल बिदि बुनायाव बिदिनो एसे जाय खलबसे हायावनो नोङो माने बिराद रां खा आरजिनो हायो आरो बेबो मोनसे।
औ।
बिदिनो खेथि बादि फिसा फिसौजोंनो मानसिफ्रा माने बेलेगाव खामानि मावहैयालासिनो माने जोंनि बे गामि लकेल एरियायावनो मावनानै जानो हानाय बिराद लामाफोर दं आरो माने बेफोरखौ नागिरनानै मावनानै जानो रोङोबा जेरावबो नोङो साख्रिनिबो गोनांथि गैया। साख्रिनि माने साख्रिफ्रा माने बाहेरायावसो थांनांगौ जायो नालाय नों न'आव थानो मोना न'आवबो माने बेफोरबायदि सुबिदाखौ मेरला दं माने साख्रिनिफ्राय बांसिन खामायनो हायो। बिजनेसावसो बांसिन फैसा दङ दानि जुगाव। माने बि जबफोर दानि जुगाव मानसिफ्रा जब मावला माने। जब मावबाथाय माने ओरै फेमिलियाबो नुला नोङो फेमिलिबो गोजान जागोन। नोंनि पेरेन्टसफ्रा गोजान जागोन नोंखौ नुनाय नङा नायनोबो मोननाय नङा। बियो माने नोंखौ नायनो लुबै मोना आरो हास्थाय नोङो ब्राबो मोननो थांला नोंखौ नायनो लुगैबाबो मोनला सोरबा लोमजादों साजादों बेमार आजार जाबाबो नुला आरो नोंखौ बिदि जाहैयो आरो। बेनिखायनो गामियाव थानानै माबा मोन सेफोर मावनानै नोङो जानो हायो आरो।
औ। ओह बिब्दिब्लाथ' औ।
उम।
नोंथाङा माबोरै रां खामायो एबा दंफांफोरनिफ्राय जोङो ओह मा मा मोन मोन आरो बेसेबां खामायनो हायो नोंथाङा फोरमायलांखाबाय। आह। आंबो आंनि रावजों फंनैसो माने बुंनो सानदों जायाबाबो जोङो दंफां होननानै बुङोब्लाथ जोङो दंफांनि मानसिनो जोङो थांनानै थानायाव जोबोद गोनां आरोना दंफां फाङा ओ‌ जोङो बुंनो‌ थाङोबा थांनो बुंनो थाङोब्ला ओ बिफां गैयाबानो जोङो जेबो गैया ओ दंफां ओ‌ जोङो दंफां गैयाब्ला साननि दुंनायजों माने साया गैयाजासे जानानै जोङो रानथाबनानै माने अखा बार गैयाजासे जानानै जोङो रानथाबनानै थैलांगौमोन नङा होनब्ला?
उम।
ओ बिब्दिनो जोङो बेफोरखौ नायनानै ओ‌ दंफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो गायनाया गोनांथार आरो जों मानसि आरो सु सुबुं माहारिनो ओम ओ जों जोङो आथिखालाव नुनो मोनोदि ओ गोदोनिफ्राय दासिमबो माने बे जोबोद दंफां लाइफाङा जोंनो खामानि बा मदद होबोगासिनो ओ बांसिन जोङो गोदोनिफ्रायनो माने दंफां दंफां‌ फोरखौहायो खामानियाव बाहायबोदों ओम गोदोथ जोङो बेबायदिनो लहानि जिरायग्रा बा लबारनि जिरायग्रा बेसाद मुवा गैयामोन नालाय आज जोंनो हायो दंफांजोंनो बा औवाफोरजोंनो जोंनो ओ जेरै ग्रा ओ मासि आरो थेबोल आरो बिसिना आरो आलना बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनानै न' न' आवनो लायोमोन आरोखि ओ‌ आरो दंबावो खामफ्लाय ओ‌ संग्राय सान्द्रि ओ जेखाइ खबाइ बेफोरखौ औवाजोंहाय जोङो हेबनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि नङा होनब्ला ओ जोङो बेबायदिनो ओ माखासे बिफांफोर दंबावो जिहेथु जोङो सन्दन दंफां जेरै दंफां ओ‌ नोंथाङा बुंखांबाय बे दंफाङा जोबोर बेसेन गोसा होननानै जोङो बेबायदिनो नंगौ ओ बबेबा बबेबा बिफां लाइफांखौहायो जोङो ओ माने जोबोद दाम गोसानिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होनब्ला। जेरै जोङो ओ बे दंफांजोंनो रां खामायबाय थानो हायो। जेरै रबार दंफाङाबो जोंनो थाखाय जोबोद ओ माने रां खामायनायावहाय मोजां आरो ओ बिबदिनो जोङो मोजां-मोजां दंफांखौ नफोरावहाय गायनानै लानांगौ आरो जोङो ओ मोजां- मोजां फिथाइ सामथाइ होनो हानाय बिफां लाइफांखौथ जोङो गायनाया गोनांथार नङा होनब्ला?
उम।
ओ जोङो बेबायदिनो ओ बाहेरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ बायनानै जायालासे जोङो नआवनो मोजां मोजां मोजां दंफां लाइफां फिथाइ थायग्रा बेफोरबायदि दंफांखौ हायो जोङो नआवनो गायनानै नआवनो जानांगौ आरोखि जेरै जोङो थाइजौ जौ खान्थाल आनारस आरो थालिर ओ लेसि आरो आ बल बेफोरखौहाय जोङो नआवनो गायनानै लानानै जानो हायो आरोखि जोङो बाहेरनि थाइजौ आरो आनारस बेफोरबायदि आफेल आंगुर बेफोरखौ खौ जोङो बायनानै जायोब्ला माने जोङो माने मुलि होनायखौसो मोनबोनाय जायो नङा होनब्ला?
उम
बिदिनो जोङो देहाखौ मोजां लाखिबोनो थाखाय जोंनो मोजां फिथाइ सामथायाइबो जानांगौ। बिनिखायनो जोङो मोजां मोजां बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो ओ जानांगौ आरोखि बेबायदिनो जोङो बिफां मोजां मोजां बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननानै ओ फिथाइ खौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो बायदिसिना ओ बेसाद मुवाफोरबो बानायनानै जोङो बेफोरखौनो ओ फाननानै रां खामायनो हायो आरो दंफांफोरखौबो फाननानै रां खामायनो हायो। ओ बिनिखायनो जोङो ओ जोबोद दंफाङा गोनांथार जोङो दंफांनि साया सायख्लुमबो नांगौ बेनिखायनो जोङो दंफांखौ गायथारनांगौ आरोखि बेनि बुंनो थाङोब्ला दंफाङा जोंनि मानसिनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो दंफां गैयाबानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा नङा होनब्ला?
उ
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन बिब्दिब्ला नोंथां दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै औ
औ